औ औ खोनादों।
आ दासो खोनादों। माथो खोनाया खोनाया जाबाय थादों!
ओम बिदिनो माबाबाथाय दिनफोर एसे गाज्रिबाथाय नेटानो प्रब्लेम जायो‌।
ओम खोनाबाय दे रायलायलांदो दे दिनै मानि सायाव रायलायो।
हो?
ओरैनो दं दंनायालाय।
मा खामदों?
ओरैनो दं।
माइ गायखांबाय
गायबाय जाबाय
ओं ओं
ओम
दे दिनै होनबा जों आंहा नोंथां ओरैनो बायदिसिना ओरै आबादफोर बागान बिफां लाइफां बागान बिनि सायाव रायलायनो होनबा। उम
उ दे लारि लार दे
आथिखालावथ' मानसिफोरा गोबांनो बागान खालामनानै थानायखौ नुनो मोनसै ना?
ओम
मानो होनोबा आबादफोराबो फोबाय थानायजों माजों जा बांजाया बेनिखायनो खायफाया आबाद मावग्रा हायावनो गय बागान खालामबाय थालिर बागान बेफोरबायदि खालामना लाबाय आरो मानि बेफोरखौ खालामोबा बागान खालामनो हाबाथाय नों बोसोर फेदेरनानै फिथाइ थायगोना हाबाथाय गय बागानफोराथ' आराम बोसोर बोसोरखायसो मोनबाय थाखायो आरो मावबाय थानांब्लाबो माने फिथाइ थाहोनो हाखाबाथाय बोसोरावनो आराम फायजामबाय थाबाय
औ
थालिर बागानफोराबो बिदिनो गोरलै समावल' खस्थ' लानांगौ आरो देरबाथाय बिदिनो फिथाइ थाइनाय थायबाथाय बारा खस्त थालाया
उम
दांसेयावनो मोनो बेखौबो दाम बेनि अनगायैबो ओरै बिफां लाइफां बागान ओरै रबार बागान बेफोरजों गोबां आथिखालाव बागान खालामनानै थांनानै थानायाव नुनो मोनसै
ओम
सिगां समाव नुनो नुनो मोनामोन आरो दाथ' सब गामि गामि बिदियनो जाजोबबाय खालि गय बागानखौल' गोसो होसै मानसिफ्रा ओ दस्राफोरा बोसोरै आबाद मावबाय थानांगौ जायो आबादफोराबो जाला बेयावबा जाख आराम मावनांलाबोना ओंखायनो मानसिफोरा बेयाव बांसिन गोसो होसै आरो
ओम
रबारट बागानफोराबो बिदिनो गोरलै गोरलैयावहाय जेब्ला माबायो आरो बेखौ बिदिनो रबाराबो देरनानै हा जाबाथाय फैसााया फैबाय थायोआानो होनजायो
ओम
फेदेरनो हाबाथाय
ओम
बेनि अनगायैबो गोबांनो बिदिनो बागान खालामबावो आरो ओ ओरै मा होनो फिथाइ सामथायाइनि थरमुस थरमुसथ' नंला ओरै दड्रागनफोर बिदिनो बिदिनो बागान खालामनानै रां खामानिखौ बा सोलां ननो मोनसै आरो
उम
ड्रागनफोराबो दाम जायोना फिथाइआ गोबांना
औ
सोलायबाय आरो सिगांनिबायाददि नंला थारमानि।
हम
उम
गोदान गोदान ना?
इजि थाब जानाय मोननाय बेखौल' हो माने औ सिगांनि बादै बिदि सोलाय सोल' जाजोब्बाय आरो इजि थाब जानाय बेखौल' नायसै खनसेनो बुरजा फैनाय बिदिखौ नायसिनाै आथिखालनि सुबुंफ्रा उम नोंथांलाय मा मा बुंनो सानो बिदि बागान खालामनायनि सोमोन्दै।
हाबाब आंथ मेरला बुंनो सानो जेरै गय बागान। आरो गय बागान लोगोसे फाथै बागान आरो फाथै बागानजों लोगोसे ज लेबु लेबु बागान। दरसे माने गय बागान मोनसे जेनेबा नोङो एक बिगा दुइ बिगा गय बागान खालाम आमेना
औ औ
न एख बिगा दुइ बिगा गय बागान खालाम बाय। ओमफाय बे देर देरनाय देरसान्दियावनो नोङो बिनि गेजेर गेजेर नोङो थालिर गायनानै होनो हायो।
उम उम। उम‌
थालिर थालि गायना होनो हाबाय ओमफ्राय थालिर गायनानै जेब्ला। थान्दा जायो हाया ओमफ्राय जेब्ला गयाबो देरबोबाय थाबायना लासै लासै औ। गय देरनायजों लोगोसे नोङो माबा गायदो लेबु गायदो।
उम
लेबु गायदो ओमफायो लेबु गायनायनि नोङो मा खावसे लेबु गायदो। ओमफायो नोङो गोसो बायदि खालामनो हायो आरो आरो बागानाथ गोबां जेनेबा नोङो बुरजाथारबा नोङो। फास बिघा जेनेबा सय बिघा बिदिनो। थारब्ला नोंना गय बागारना जेनेबा नों जेनेबा बिगासेयाव नोङो।
औ
बु गायना हो आ-ओमफ्राय बे गया देरग्रोनांगोन आरो ना ओमफायो माबा फाथै गायनो थाखाय। खाय गयजोंलाय गस्ला जायोना मा मा मा होनोमोनथाय बेखौ। मा मस्ला होनोमोनथाया बेखौ जेनेबा जे लाल साहाफ्राव होयोना जों आलौलायनाय मोनोना बे। बेगर बेगार गल गल गल गला।
औ औ
बेसिनामा बेखौ बेखौबो जोङो गायनानै होनो हायो बेथ बेजोंथ बिराद फैसा।
उम
बे माने बे गय बागानजोंनो लोगोसे लेबु थाबाय गय सिङाव ओमफ्राय नों फाथैबो थाबाय। आरो नोङो मा गय बागाना बुरजाबाथ जोंना मस्ला बेगरबो गायना होजायो।
उम उम
आरो सिं सिं जोङो माबा बिफां माबा मा होनोमोनलाय आनारसा।
उम उम
आनारसखौबो गायना होजायो बेबायाददि आरो माने नोङो दखरसे
उम
मानि ग
औ औ
नि आरो बागानएफाव नों बेजों लोगोसे नोङो बिदिनो सप्ता हिसाबै फानलुबाय थानो थाखाय माबा। फाथै फाथै आरोना फाथै ओमफायो सिजोन हिसाबै। फाननो थाखाय नोंना लेबु फैलायबाय लेबुआबोथ' नोंना थाइबाय थायोना बांसिनानो बोथोर मोननै थायो खोमा बेबो।
उम उ।
जै थायाबाथाय थायबाय थायोना लेबुआथ' रेस्ट गैया। बुबोन लेबुआबो नोंना हाबबाय इनकाम आरो गयाथ' नोंना गया गथा हाबखाबाय। आमफाय गयजों लोगोसे नोङो जाहै जाहैबाय माबा जाहैबाय लेबुनि हाबगोन। फाथैनि हाबगोन आमफाय मसलायाबो बोथोर मोनसेल थायो नालाय बेबो। बिराद मोजां आरो दिडमान्डआ खिन्थु फाथैखौथ जों मोनबाय थायोना फाथैखौ।
उम
आरो नोङो मास गेजेर गेजेर थालिरबाय गायनानै दोनदोंबा आरो नों।
औ सुद।
बियो थालिरनिबो फैबावबायसो आरो। मोनसे आनारस आनारसबो गायजायो नालाय गय बागान सिङाव आनारस। बागान खालाम जायो नालाय आनारस फिथाइनि थाखाय बेयावबो नोङो। आनारसा दै हिसाब सारा थायो नालाय। आनारसखौथ' नों बिफां फांसे फांसेल' गायलांनांगौ गेजेर गेजेर गेजेर बेनो बोसोरनै बोसोर थामसोनि उनाव। गोबा।
ओम फिथाय मोनो।
ओह। खोनाया।